मा खामदों औ खोनादों।
औ दं ओरैनो
ओंखाम जाबाय?
जाथ'वाखै संगासिनो।
मा ओंख्रि?
माबा अमा बेदर। एवनाय ओमफाय
गोथाव गोथावथार माथो।
जाना फैदोंना?
ए
हेलौ
एबार माबानि रायलायनोसै ना इनटारनेटनि सोमोनदै।
औ औ जागोन।
होनबा नों बुंग्रोगोन ना आं बुंग्रोनसै इनटारनेटनि सोमोनदै?
नोंनो बुंग्रोदो
होमबा आङो इनटारनेटनि माखासे मा होनो सोमोनदै पजिटिभ बाथ्राफोरखौ बुंसै।
औ
जोङो इनटारनेटनि इन्टारनेटखौ इउस खालामनानै गोबां बेनिफिटस मोनो मुलाम्फा मोनो आरो बे मुलाम्फाफोरानो जाबाय जोङो गोजानाव थाङालासिनो कल रायलायनो हायो। इन्टारनेटनि इन्टारनेटनि हेफाजाबाव जेरै जों कल रायलायनाय आरो डकुमेन्टस माबा माबि खालामनाय। इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि दासान्दि इन्टारनेटजों माने गोजानाव थाङालासिनो खाथिनि खामानिखौबो मावनो हायो आरो। औ नोंबो बुंनो हागोन नामा मोननैसो इन्टारनेटनि गाज्रिफोरखौ
पजिटिभ माने ना नेगेटिभ
टिभ औ नेगेटिभनि सोमोन्दैफोर
औ इन्टारनेटा माने
नंखाय इन्टारनेटआ माने नं
औ
सेकिं आरो अनलाइन थगायनाय प्राइभेसि माने इन्टारनेटनि जुगै गोबां
औ
सुबुंफ्रा हेकार्सफोरा माने हेक खालामो।
उम
बिदिनो बेंकिं माबा बेंकआव एकाउन्ट हेक खालामो। बिदिनो माने अनलाइननि जुगै मानसिफोरखौ थगायनानै फैसा जा आयो
उम
माने नंखाय जों मोनगोन मागोन होननानै थगायो आरो ने
उम उम
अनलायेना इन्टारनेट आ गोबां बिदिनो ओ जेंना लाबोयो आरो मानसिफोरखौ एसे दाय मोनबानो भिडिअ' खालामनानै इन्टारनेटनि जुगै भाइरेल खालामो।
औ
औ माने इन्टारनेटआ गोबां जोंनि थाखाय ओ गिनांगौनि बाथ्रा जाबाय आरो। बे जेनेरेसोनाव दानि जेनेरेसनाव
औ खहा गोनां।
औ खहा गोनां।
नं नङा बाबो। नंगौ नंगौबाबो नङा बिदि। फोसावो आरो इन्टारनेट आ।
औ
अ
आंबो मोननैसो बुंफिननि। इन इन्टारनेटनि मुलामफाफोरखौ आरो।
औ
इन्टारनेटनि मोजां गोहोमफोर खारिथि आरो गियानखौ गोरलैयै मोनहैयो मोनहैनाय अनलाइन सोलोंथाइ आरो सोलोंनायनि खाबुफोर इमेल रायज्लायनाय आरो बि भिडिय' कलनि गेजेरजों गोख्रै रायज्लायनाय अनलाइन शपिं आरो बेंकिं सिबिथाय भिडिअ देंखो आरो गेम्सनि गेजेरजों रंजानाय होयो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों
औ
आरो